खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ होनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो बिनि बागै नोंथांनिसिम एसे सावरायनो नागिरदोंमोन? औ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिंजाय माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे जोंनिथिंजायनि औ माइ आबादखौ आं दायो फोरमायनो लाबाय नोंथांनो ओ जोंनिथिं हाय माइ आबादखौ दायो दाथ' दैज्लां बोथोर दा गायबायानो गायखांबायानो होनजायो ओ जोंयो दा माइ आबादखौ खालामनो थाखाय जोङो जिथु ओ थांखि लायो माइ दैल्लां बोथोर फैबा जोंहा माइ आबाद खालामनांसिगौ बयाबो मोनसे थांखि लायो नङा होमबा। ओ जों बर' हारिया माइ गायनानैनो आबाद खालामनानै जाबाय ना जों बर'आ बे आबाद मावनायावबो आखा फाखा होनना होनजायो जोङो दा माइखौ। गायनो थाखायबा जोंनो हा नांग्रोगौ जायो जोंहा लाग्रोनांगौ जायो।
बेनिफ्राय जोङो बे हायाव गायनो थाखाय जोंनो माइनि जोलै नांगौ जायो। जों दा बे माइ जोलैखौ सोरबाया गावनि फुराना माइखौनो जोलैनि थाखाय मोजाङै बासिनानै दोनखानाय जोलैखौनो जोलै खालामफिननाय जायो। आरो सोरबाया बाजार गलानिफ्राय लायना नानै जोलैखौ लाबोनाय जायो। दा बे माइ औ फोनो थाखाय जोंनो हा दब्लायसे बा दब्लायनै जों बिदि फोमोननानै लागोरो हाखौ जोङो आलि दाननानै लाग्रोनाय जायो मोजाङै बिनि उनाव आरो आलिखौ मोजाङै फोबावनाय जायो। जाहाथे हाग्राफोर जाया हाग्राया खाथियाव माइनि खाथियाव मानलायिबायदि जोङो ओ हाग्राखौ गैया जानो थाखाय जोङो आलि खोग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय हागाव एव एवखांनानै मोजां एवनानै लाग्रो फिनथामसो एवनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय हाखौ मोजाङै समान ओ एवखांनानै आरो मोजां समान मै होनाय जाफिनबावो मै होनानै लाफि फनबावो माने समान जानायना हाया जेथिया खोथियाया जाहाथे मोजां सायावनो रज'नाय बायदि सिङाव जाहाथे थाङा। सायावनो मोजां सा सा रज'नाय बायदि आरो। ओ मोजाङै देनां फुनायफ्राव जाहाथे गाज्रि जाया फुनायाव जाहाथे खस्थ' मोना मोजाङै फुनो हानाय बायदि आरो।
औ नंगौ।
इदि खालामनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय आरो माइखौ जोङो माइलि बानायनो थाखाय जों माइखौ दैयाव सानथामसो सोमनानै लानाय जायो सोरबाया सप्तासे सोमनानै लानाय जायो। बेनि उनाव जों बोखांनानै न'आव दोनफैफिननाय जायो दैखौ माने थांगार होजोबनानै थांहोग्रोजोबखांनानै जोङो सानसे बा साननैनि उनाव ओ जिथुया माइया गाजा बेरहोनो थाखाय जों दैखौ हगारनानै लानाय जायो माने दैया जेथिया गगारलांग्रोजोबो बस्थानिफ्राय बेनिफ्रायसो माइआ गाजा बेरबोयो नालाय
गाजा जेथिया बेरो होनबासो जोङो माइखौ खोथिया फोनो होननानै जों लांनाय जायो खोथिया थिलायाव माइखौ जों ओ माइ जौनायनि माइया मोजां जानायनि थाखाय जोङो बै हालेवखांनाय हालौनायाव हालौखावनानै जों हासार सारनाय जायो हासार सारखांनानै जोङो बेखौ माइखौ खोथिया हिसाबै फोखैनानै लाग्राय जायो बेखौ फोखोनानै लानानै जोङो मास मोनसे नेनाय जायो खोथिया जौनाय रानायनि थाखाय ओमफ्राय मायखौहाय जों मोननै साइसआव गायनाय जायो मोनसे खासि खुसिया होननानै गायनाय जायो मोनसे खोथिया हिसाबै गायनाय जायो खासियाखौ जोङो माने हाफ्राव बाहायनो थाखाय खासिया गायनानै लानाय जायो जावैनानै लानाय जायो। ओ बेखो जावैनाया जाहैबाय माइखौ माने मुथा मुथा गिदिर गिदिर होनानै खाथि खाथि खाथि जाबजाब उगायनाय जायो जाहाथे माइया गोजौ जायो आरो थाबैनो बारायनानै माइया गोजौ जानाय बायदि जाहाथे द'ला हायाव गायबा जाहाथे दैया बुरजा जायोबा दैया गोदोआ दैयाव गोदोआ गोजौ गोजौै थायो दैयाव गोदोबा माइया थैनायनि माबायाव फैयोना लामायाव फैयो नालाय थैयिनि थाखाय जोङो खोथियाखौ खासिया गायनानै लाग्रनाय जायो गोजौ खालामनो आरो खोथियाखौ गोरा खालामनाय जायो जाहाथे माइया गोरलैबा थैनो दैया जोबजोबबा थैनाय थैयो नालाय थैयै बायदि आरो जों बिदि खासिया खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय आरो खौ जों खासियानो दरखार ना दरखार जालाया जों खोथिया हिसाबैनो गायनाय जायो। दैयाबो जोङो आसार मासनि सिगां सिगांनो जों गायजोबग्रोनाय जायो बैसाग मास बे दैजोंनो जोङो जेठ मासावनो जोङो बे खोथिया माने खोथिया हिसाबैनो खोथियायैनो बोरैनो हागरबावो गगायनानै लागारनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ बोरै हागौगाय खांजोबनानै जोङो दलहाखौ लासआव गायनाय जायो दैया जेथिया रानो बे समाव जोङो खासियाखौ फुफिननानै आरो गायनाय जायो खासिया जगायनायखौ फुफिन्ना लानानै ला हायाव गायनाय जायो आरो जों बिदि जोंनिथिं बेखौ बाहायो मोननै रोखोमनि आरो दै्लांव जानो थाखाय मैगंखौबो लोगोसे आबाद मावनानै लाखानाय जायो।
औ नंगौ।
दैज्लांनि मैगंफोरा जेरै खुमब्रा जोगोनार फोरला जिंखा खांख्रिख'ला केरेला सबायबिमा भिन्दि बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनायाव जानो होननानै जोङो बेखौ गायनानै लाफाखानाय जायो बेखौ जोङो न'नि खाथि खाथिखौ गायनाय जायो। हा गोजौआव गायनाय जायो जों बे मैगं हारिखौ माने जोङो बेखौ आरो जोङो फाननानैबो खंब्र्रि बानलु बायनायनि थाखाय जेनेबा फरायनायनि नांगौनि बेलायाव जोङो बेफोरखौ फाननानैबो आरो फैसाबो बोखांनो हायो न'खर खंनायाव हेफाजाब होयो।
जों बेबायदि आबाद मावनाय जायो। मैगंनिबो आबाद माइनिबो आबाद मावनाय जायो। ओ दा। नोंथांमोननिजों मा माखौ आबाद खालामनाय जायो? बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोराव गासिबो सुबुंफोरानो जानो थाखाय माइ गायनाय जायो। जोंथ' गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन जोङो खोथिया बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइ न'निबा दोननाय गलानि लाबोनाय बैफोर माइखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै लाग्रोनानै न'नि फुख्रि बा खाथिनि दैमा बेफोरबायदियाव जोङो सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। साननै सानथामनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोरियाव बोखांनानै न'आव लांनानै दै गसर रनो थाखाय बेखौ मख'नानै फेन्नानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय बेयावहाय थालिर बिलाइ, नङाबा थास' बिलाइ, आरो फाथोनि बस्थाखौबो जोङो खोबनानै दोनो आरोना जाहाथे जया गरम जानला थाबनो बेरखाङो। औ बिनि उनाव उनावहाय जोंहा दुब्लि फोथाराव गिबियावनो खारायग्रोनानै लायो। बिनि उनावहाय जोङो आलि दाननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय आरोबाव सामा रोखांनानै जोङो मोजाङै आलि खोनानै लानाय जायो। आरो बिनि उनाव मोजाङै मै होफिननानै जोंहा खोथियाखौ मानसिफोरानो आखायजों सारसो सारस्रियै फोनाय जायो आरो। बेनोहाय जों। दान मोनसे नङाब्ला दान खौसे जायोब्लाथाय जोङो खोथियाखौ फुनाय जायो आरो। जोंनिथिं गोबांआङानो आइजो माहारिया फुनाय जायो आरो। खोथियाखौहाय। औ, बिनि उनावहाय जोङो मोजाङै दुब्लि फोथार हालेवनायावहाय माइखौ गायनाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय जोंहा माइया गायै गायै जोबोब्ला हाल जांख्राबो जायो आरो ना मोनसे
औ औ
गोदोहाय जोंना हाल जांख्रायावहाय बेबायदि हाब्रु बेबायदि फुनलाय लायनाय दङमोन आरो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि हाब्रु फोनलायनाया नुनो मोनला आरोना
नुनो मोनला औ बे बावनायबो जालायलांबायनाा बेफोरखौ नुनो मोनैखाय।
औ नंगौ नोंथां बेनि उनावहाय जोङो। माइआ जेब्ला दान मोनथाम बा दान मोनब्रै थायो अब्ला मोनोना। बेयावहाय समावहाय खायफा खायफा सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलावबो ट्रेक्टरजोंबो हायो आरो गोबाङानो जोंनियावहाय मानसिफोरानो खासिजोंनो हायो आरोना बिनिफ्राय ना हुलाबारि होननाय दङ मोनसे माइ रोगाग्रा औवाजोंनो बानायनाय बेजों न'सिम रोगानानै लाबोयो आरो बिनि उनावहाय मोसौजोंबो नायो खायफा खायफा सुबुंफोरा आरो गोबाङानो ट्रेक्टरजोंबो नायो आरो ना ट्रेक्टरजों नायोब्ला जोंहा थाबनो खम समावनो नाखांनो हायो आरो मोसौजों नायोब्ला आरो जोंहा गोबाव सम लायोना बिनि थाखायनो ट्रेक्टरजोंनो नायो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं मा मा माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एस से फोरमायना होनो हागोन नामा
अ जोंनिथिंजायो दायो ओ माइसालि जेखौ जों ओंखाम गोरलै जायो बेखौ माइसालि होननाय जायो बे माइसालिखौ जाहैबाय फुलफाख्रि खौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय माइब्रा बाहायनाय जायो जायो ओमफ्राय जोसा बाहायनाय जायो जों मिथिंजाय ओमफ्राय दायो आरो माइ गोदान हिसाबै जोंथिं मा ओ बुनदु बंग' आरो माबा हथुर बाहाथुर बिदि होननायबो जों खोनानो मोनो दा ओमफ्राय रनजित बेफोरखौ गायनाय जायो जोंनियाव
औ
औ बेफोरखौ गायो ओमफ्राय आरो मेसें बोथोर होनोबा जोङो मेसें बोथोराव जोंनाव मेसें बोथोरावबो जों आबाद खालामनाय जायो जोंनिथिं ओ मेसें बो थोराव जोंनियाव दुन्दियाफोरखौ खोब बाहायनाय जायो आबाद खालामनाय जायो आरो बेसरखौ जोंनिथिं खोब माने आबाद खालामो बुहुद नो गोबां खालामनाय जायो आरो जोगोनार मैगंखौबो जोंथिं माने बहुद माने गोबाङानो खेथि खालामो ओ थाइबेंखौबो जोंनिथिं गोबां खालामो टमेट'खौबो जोंथिं गोबां खालामो बिनिफ्राय बिनखौ गोबां खालामो मथरखौबो जोंनिथिं गोबां खालामो कफि आलुखौबो जोंनिथिं गोबाङानो खालामो बे आरो माबा गरसि बेफोरखौ जोंनिथिं बुहुद माने गोबां खेथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो माने मेसेंनि गोरान आबादावबो जोंथिं माने दलद थाया जोंनिथिं मोननैयावबो मेसेङावबो दैलांआवबो गोबां आबाद बानायनाय जायो दैलां बोथोर होनोबा माइ आरो दैलां बोथोरनि मैगंखौ न'आव जानो थाखाय आरो मेसें बोथोराव होनोबा जोङो माने बेफार फालांगिनि थाखाय बानायनाय जायो आबादखौ। फाननो थाखाय जोङो न'खर खुंनायाव माने बेफोर खेथि आबादजोंबो। जों न'खरखौ सोलिनो हायो लाखिनो हायो नालाय जोंनिथिं माने गोबां गोरान खेथिखौबो गोबां खालामनाय जायो जोंथिं माने मोननैबो बोथोराव जिरायनानै थानाय जाया
औ नंगौ
जोंनिथिङाव मोननै बोथोरावबो बुंनाय जायो ओ मेसें बोथोर बोथोरावबो बे माइआ ओ माबा बेसर आबाद दुन्दिया आबाद जोगोनारनि ओ थाइबेंनि बेनिफ्राय लाव बेनिफ्राय टमेट' मटर आलु मुला कफि बिन बेफोरखौ जोंजों बानलु बिसोरखौ गोबां खेथि खालामनाय जायो जोंनिथिं बे खेथिखौ आं नुनो मोनो। आरो जोंनियाव बे खेथियाो गोबां सोलियो आरो। दा नोंसिनिथिंनि नोंनाव गोरोनथि होमबा माखौ खालामनाय जायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।